हेलौ अ नोंथां खोनादोंना औ खोनादों नोंथां
अ अ बुंंलाय
ओ नोंथां आं नोंथांनो फन खालामनाय जाहोन जाबाय ओ मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन। मोन
आतसा मा आयदा बा?
बि दे ओ नोंथांनि ओनसोल आरो आंनि ओनसोलाव जेनेबा मा मा बेबायदि दावबायथावना जायगा दङबा नायथावना जायगा दङ बेनि सोमोन्दैनो एसे रायज्लायनो सानदोंमोन आरो जेनेबा आ बेनि गेजेरजों नोंथांनि जायगाखौबो आं मोन्थिगोन बा आंनि जायगाखौबो नोंथाङा मोनथिगोन आरो।
आतसा जायो रायलााय जायो।
ओ थ नोंथांनि जायगायाव बेदि मा मा दावबायथावना जायगा दङ?
अ अ अ अ आं बुंग्रोनसै होनबालाय।
औ
आंनि जायगायावथ' आं मिथिनायाव एक्जेक्टलि आंनि जायगायाव र' मा मा दोङथाय जोंनि जायगायाव बांद्राय बिदि दावबायनाय जेनेबा दावबायनो हानाय जायगाथ' इमान गैया खिन्थु खाथियाव दङ मोनसे ओम जोंनि गोलैग्रा गोलायथाय बेयो।
दे जेनेबा खाथि खालाबाबो खोन्थादो नोंथाङा।
अ खाथि माने जोंनि जोंनि एरियाथिं आरो ना जोंनि जायगाद्राय नंग्राया जेनेबा ओमफ्राय बै जोंनियाव माबा दङ ओ ग्रासलेण्ड दङ जोंनि थाबाय जोंनि माबासिम बगामाथि खाथियाव। बगामाथियाबो जोंनि खाथिथिनो जायो एसे।
ग्रासलेणडआथ साननैसो बिराद माबा जानायमोन ना
अ अ गो ओ बे बगामाथि खाथियावनो इसे खाथियावनो जायो एसे आलदा थांनांगौ आरो इयो। बगामाथि दङ बे ग्रासलेण्ड दङ ओमफ्राय बिदिनो उम माबाबो दङ मा होनोखौ नागा जुलि जि टिगार्डेन दङना? सिनायो दा उम बेबो बिराद मोजां। माने नाय नायथावना जायगा आरो ना नागाजुलि ओमफ्राय आरो रो ओम उम आथिंजाय पार्कफोरबो दङ सुख्लाय पार्क आबोथ' जोंनिथिंनो दोङो जोंनि एरियाथिं सुख्लाय पार्क दङ बेबो बिराद मोजां। ओमफ्राय आरो आरो मा दंङथाय गोसोखांनो हालां जोंथि बांद्राय बे जायगागैया। आं दा गोसोखांबा बुंगोन नोंथांनियाव मा मा जायगा रं नोंथांनि जा एरियायाव?
दा जोंनि एरियायाव होनोबाथ' इसेबां मानि गावनि थाखानाय जायगायाव बेबायदि गैया होमबाव माने खाथि खाला गोलैयो आरो ओ जेरैबायदि जोङो नायनो थाङोबा बे जोंनि भुमखौराङारि बे सिरि सिरि सिरजा फाहार जेबौ औ बेबो जोंनि खाथियावनो गोलैयो औ औ बे माने जोंनि खाथिआनो गोलैयो बारा गोजान जाया जेनेबा जोङो साइकेलजोंबो थांनानै फैनो हायोबा थाबायनाबो जोङो थांनानै फैनो हायो बेबायदि आरो होमबाब माने गामिद्राय बिदियाव नङा आरो। खाथि खाला ओनसोल दा बेयाव नायनो थाङोबा जों गोबां माबानि बिबांनि जों मोसौखाफोर नुयो बेवहाय माने जों बै गोदो गोदायनि मुगानि दानख'नाय अन्थाइनि मुसुखा बा बेफोरबायदि दङ आरो शिब लिंग।
आतसा आतसा होमबा औ बे मन्दिरा मन्दिरा माने माबानि ना शिब'नि
शिब'नि माने दाइरेक्टनो नोङो बेखौ बुंनो हाया जे बियो शिब'नि मन्दिर बा माबानि मन्दिर बेवहाय माने ओ जेसेबां मोदाइफोर दंजोबो होननानै खोनादों आरो दा मोनसेल' मोदाय गैया होननानै बेखौ जोङो खोनानो मोन्दों जे माने आइ थान जि आइनि जे माबा दङ थान दङ नालाय मोनसे जायगायाव दङ बे बेबो जोंनि बे खाथि खाला ओनसोलावनो दङ होनबाव माने बे मोदायाल' माने बेवहाय गैया होननानै सिरि सिज्य हाजोआव गैया होननानै माने मोनथिना मोन्दों आरो
अ माने मेन मेन मन्दिराव मानि मानि मुर ति दोङो माने?
अ मेन मन्दि-मन्दिरावथ' जोङो दायो मेन गिबिसिन मन्दिराथ' बेवहाय जोङो माबानिसो ओ बे मुंजोंनो सोमोन्दो थानाय सान औ जोंनि बे साना बे साननि मोदै ओंखायनो माने सुर्ज्य होननानै बुङो जायखौ माने हिन्दीफोराव बा माबाफोराव बेफोरबायदि सुरिय माबा बेफोरबायदि बुङो नालाय औ दा बे बेजोंनो सोमोन्दो थानानै बे नामा बे सानखौ बेवहाय माने फुजियो आरो दानिफ्राय बेनि अनगाबो गोबां शिब मन्दिरा बा बायदिसिना मन्दिर दङ आरो गोबां बुद्धनि माबा मुसुखा बा गनेशनि बेफोरबायदि लिंग' सिब लिंग' बेफोरबायदि गोबां दङ माने गोजाम समनि बै ओ जाय स माव राज माबा दङमोन राजा थानाय बै स मनि बेफोरबायदि समनि बै गोबां दानख'नाय माने बायदिसिना माबा दं आरो बेवहाय गोजाम नेरसोन दं आरो
आतसा
नोंथाङा ओ जेरैबायदि बै डिमापुरनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोन थानाय बे माबायाव डिमापुराव बेफोरबायदिनो माने बेवहायबो माने गोजाम समनि माखासे नेरसोनफोरा दं आरो। दा आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंनि बे आरोबाव बिनि खा बिनिफ्राय एसे गोजान जायो जेनेबा आ बियो जोङो जि टुक्रेस्वरि मन्दिर होनना जि जों मोनथियो
टुक्रेसरि आतसा मा जा मा एरियायाव
ओ बेबो जोंनि बे गवालपारा एरियायावनो माने बेवहाय माने ओ बे मन्दिरा गाहायावबो मोनसे मन्दिर दङ ओमफ्राय आरो बै एकदम हाजो थिकिनि गोजौआव मोनसे मन्दिर दङ आरो बेनो माने बेनि मेन मन्दिर होननानै जों मोनथिदों आरो माने खोनानो मोनदों आरो दा बेवहाय माने ओ जोंनि गोदो लेखा फोराव जे जों फरायबा मोनोमोन जे मोख्रानि राजा बे मोनबा बबेयाव मोननाय जायो होननानै जेरैबायदि अपसनाव फैयोमोन ना! ओ माखासे इगजामफोराव फैयो नालाय बे माबाया बेयाव दं आरो जेनेबा मोख्रानि राजा बियो बे मन बे हाजोआव दं आरो टुक्रेस्वरियाव बे मन्दिरनि बे हाजोआव
अ आतसा बिराद मोख्राफोर दङ नामा बेयाव?
बिराद दङ नोङो माने ओरैनो हारसिं थाङोबा
ह हेल'। हेल'। हेल' अ' अ' उम उम।
जि ज' बायदिनो बियो हिस्ट'रिकेलि बेबो माने बेवहायल'सो दं ओमफ्राय गुबुन माने गैया होननानै जों खोनादों आरो।
आच्छा उम।
बेनि अनगायै आरोबाव दङ' बिनि खाथियावनो जेनेबा ओ नायनो गोनां जायगा होननानै बुङोबाथ' बेखौ बुंनो हायो ज जों बे रांसाफाराखौबो जेराव माने क्लिन भिलेज होननानै मोनथिजा दों।
अ' आतसा रांसाफारा
दा बेबो बेनि खाथियावनो गोलैयो दुब्रेसुरिनि खाथियावनो माने बेयो क्लिन भिलेस होननानै नि माबा जादों आरो सिनायथि मोनदों आरो। साब सिखोन थानाय गामि बयनिख्रुइबो आरो जोंनि बे आसामाव आरो।
औ आतसा।
दा बेनिफ्राय आरो बेनि खाथियावनो मोनसे बिलो दङ' जायखौ उरफद बिल होननानै होनो। ओ जेराव बायदिसिना बिबार, बिबार माने बि दैयाव थानाय बिबारा थब्ल' बिबार ना मा होनो बे ओ गोबां बिबांनि बारो बेवहाय लोगोसेनो गो बां बायदिसिना रोखोमनि दाउफोर बि बिलोआव नुयो दा बेफोरखौ नायथिंनो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसिफोर थां थाङो आरो औ। थारमाने बे दाउफोरा माने गुबुन जायगायाव बेफोरबायदि दाउखौ नुनो मोना। माने गोबां बायदि बायदि रोखोमनि दाउफोरा बेवहाय दं आरो। बे बिलोआव बेनिफ्राय बेवहाय दाउ बयनोबो मोजां बिलो गुवार गिदिर बिलो बेनिफ्राय बेयाव माने बिब बारा बारोबा बै समाव बिबार बारनाय समाव गोबां माने समायना नुथाइखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय। औ दा बेजों लोगोसे दिनो जोंनि खाथि खाला जेनेबा जों एसे बाहेरखौनो बुंनांगोन आसामनि बाहेरानो गोलैयो जेनेबा। आसाम मेघालय बिदि सिमा गेजेराव मोनसे जायगा दंबावो। मिसान ग्राम होननाय आरो बियो माने ओ बे जायगायाव माने डिसेम्बराव गोबां गोजान
खोनायाखै आतसा, आतसा। उम उम उम उम। मा होनदों? हेल'। हेल'। नेट मोनाखै नामा थाय नोंनिआ? हेल'।
जे माने दां आरो बेवहाय
नेट नोंनि नेट मोनाखै खोमा नेट मोननाय जायगायाव था।
औ औ खोनायाखै नामा नोंथां?
मोजाङै खोनायाखै दसे दसे नोंना एसे स्टप जाहां
माने बे जायगायावहाय माने गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फैयो आरो मानसिफोरा।
अ' आतसा आतसा।
माने बेखौ टुरिजिम भिलेज होननानै माने गनायथि मोनदों आरो बे गामिया। माने जोंनि बेखिनि खाथि गला ओनसोल खाथि गला ओनसोलनि मानेथ' माने जोंनि ओरैनोथ' बेफोरबायदि गामि गैया जे माने जाय गामियाव बिराद मानसि दावबायो बेफोरबायदि गैया आरो।
औ-औ।
दा माने बिराद दावबायारि थाङो आरो बेओंखायनो माने टुरिजम भिलेजनानै बेखौ दोननाय जादों जेरैबायदि ऐ रां साफारिया क्लिन भिलेज बेबायदि
औ।
बिदि बेनो बेजिमस फ्राय बेबायदिनो ओं--। बेफोराव माने गोबां दावबायनो हायो ओमफ्राय नायनो मोजां जायो बे डिसेम्बर समाव। गोजां बो फोर एसे माने माबाफ्रा जायगाफ्रा मोजां जायोना साफा जायो अखा थाया मा थाया अखा थाया बो जाया बेफोरबायदि सम माने नायनो मोजां जायो नालाय जायगाफ्रा ओंखायनो आरो बयबो माने दावबायारिफ बेयाव थाङो आरो।
होमबाथ' नोंसोर बिराद -बिराद माने जायगा दोनसाबसोयो आरो ना?
औ दङ एसे एनैयालाय दङ ओमफ्राय जोङो माने खाथि- खालानि मानसिफ्रा बेफोरावबो इसेबां माने माबा लाया आरो। बे दावबायथाव नालाय दा औ गोजाननिफ्राय बिराद
अम-अम बे सुर-सुरज फा फाहार नामा? मन्दिर बेखौबोथ' बिराद नायनो थाङो मानसिफ्रा।
औ बिराद भिर बे
अम।
गोजान-गोजाननि गोलामायो एखनबा सम मोनोबा ओरैनो बेरायनो।
हम।
थाङो होनबा जोंनि
अम।
ओमफ्राय गाज्रि जाबाय बेफोरबायदि। बिदि आरो थांड़ोमान
औ -औ होमबा नोंथां जोंनिया समाबो जाबायमोन। दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? उनाव रायलायबाय थानोसै।
औ दे नोंथांजों रायलायनानै बिराद मोजां मोनबाय। दे होमबा ना नोंथां दोनथ'लायनोसै जों
दस औ।
आंनि रायलायनायखौ